औ
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनोमोन
आं दा नै ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दं
ए ओ नोंथाङा बबेयावबाफोर दावबायहैखांबाय नामा
बेथ' औ बिदियाथ' थांखांबाय नोंथां
नोंनि दावबायहैनायनि सोमोन्दैहाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसेसो बबे जायगायाव दावबायामोन
औ हागोन नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनायखौल' बुङो। नङा होमबा
औ
दा जोङो बे दावबायनाया जोंहा मा माखासे ट्रेनजों दावबायनायबो जानो हागौ एर'प्लेनजों दावबायनायबो जानो हागौ नङा होमबा दै दै लामा जेरै जाहासजों दावबायनायबो जानो हागौ आरो
औ
दा आङो नोंथांजोंहाय दावबायनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा आङो आङोथ' बै बांद्राय जायगाफोरखौ दावबायफेराखै आरो नोंथाङा दारमाने ओ मोनसेे दा आंहा ओ आनजाद हैनांगौल' जादोंमोन नङा होमबा गहाटियावहाय बेहाय आरो बे आनजाद खौ हैनो थाङो थाखाय आङो मा गहाटीयाव दावबायहैदोंमोन आरो थांदोंमोन दा बेयाव हाय जोङो माखासे लोगोफोरजों जों ज' थांदों आरो ओमफ्राय बेहाय जोङो ट्रेनजोंहाय थांनाय जादों ट्रेनजों दावबायदों आरो जोङो दा बेहाय जोङो मा खालामदोंमोन सिगाङाव जोङो टिकेटखौ दान्नानै लाग्रोखानो रोङाखैमोन आरो दा जोंथ' टिकिटखौ दाननानै लायाब्ला जेनेरेलाव थांनोथ' जोङो हाखाया नङा होमबा नोंथां गोबां बिहिर जायो जायगाफोरखौनो जों मोना मानो होनबा जोंहा सिट बुकिं खालामखानानै लायाखै नालाय जों ओंखायनो जेनेरेलाव गाखोनानै थांनांगोन आरो दा बाहायथ' गोबां बिहिर जायो जोंहा जेनेरेल दाबायानो मोनसे मोननै बिदिल'सो थायो नङा होनबा बेहाय थांनांगौआ जोबोद खस्थ' जायो आरो आरो जोंनि बे कक्राझारनिफ्राय जोङो गहाटि बायदिसिम दावबायनायाव जोंहा बिदि गसंनानै थांनांगौबा जि-जिरायनो मोनालासे जोंनो थांनांगौबा जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा आरो मा-मालाबा समाव जोंहा गोबां बिहिर जायो गसंनोबो जायगा मोनैफोर बायदि जायो आरो ना जोङो जे बेयाव दावबायहैनो थाखाय जोङो टिकिटखौनो जोङो सिगांग्रो दाननानै लायाखैमोन आरो दा जोंहा बेबायदि मोनसे गतनाबो जादोंमोन आरो जेरै टिकिट दाननांगौ सोंहैबाय जोङो नाथाय जों सानसे सिगांल'सो सोंहैदों सानसेनि सिगांथ' जोङो मालाबाबो बेबायदि ओ जोंहा बुक मोना बुकिं खालामनो हाया नङा होमबा जोङो दाननोबा साननै सानथाम सिगां दानखानांगौ बा सप्तासे सिगां बेबायदि आरो आमफाय ओ दा बेयाव जोङो मोनसे सोलोंनो हादों नङा होमबा बहाबा दावबायनोब्ला जोङो मा खालामनो हांगौ सिगाङावनो जोङो टिकिटखौ जोङो बुक खालामनानै लाग्रोखानांगोन नङा होमबा जायगाखौ ओ बेनिखायनो जोङो मालाबाबो टिकिट दाना लासे जोङो डाइरेक थांनो हाया आरो माहाबा जायगायाव गोजानाव थांनोब्ला दाननानै लाखानांगोन अब्लासो जोंहा जायगा मोनगोन नङा होमबा बेबायदि आरो दा जोङो दानालासिनो अखानायै जों जेनेरेलाव थांदों बेनिफ्राय जोङो थांनानै ओ फुुङावनो जोङो ओंखारदोंमोन दा फुंनि फुङाव ओंखारनानै जोङो। थिग ओ एगारथा बेसेयावहाय जोङो मोनहैदों आरो बिनिफ्राय जोङो बवहाय मोनहैनानै जोङो ओ गुवाहाटिनि माखासे जेरै पल्टन बाजार बेबायदि बेनि साखाथियावनो माखासे लज। फोर दं बाहाय जोङो थादोंमोन आरो
थानानै जोङो बेहाय थानोबाबो जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन जोंनि माखासे ओ आइ माखासे सिनायथि जेरैहाय माखासे आधार कार्ड बा पेन कार्ड बेफोरखौ जोङो होनो नांगोन आरो आरो जों बबेनिफ्राय फैदों मादों जों बेफोरखौहाय ओ जोङो मोजाङै दिटेलसै बेवहाय होनांगोन आरो नङा होमबा बेबायदि आरो जों बेबायदि बे सिगाङावनो जों एन्ट्रि खालामनानै लाग्रोनांदोंमोन बेनिफ्रायसो जोङो उम बे रुमखौ बुक खालामनानै। रुमखौ माने बुक खालामनो थाखाय जों एन्ट्रि खालामनांगोन नङा होमबा बेबायदि आरो बिनि उनाव जोङो थानो जायगा मोनबाय बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय जोङो। ओ दसे समाव समनि उनाव जोङो सानजौफुनि जानाय आदारनि थाखाय जों आरोबाव ओंखारबोफिनदोंमोन आरो दा जोंनाथ जों फार्स्ट टाइमसो दावबायनाय नङा होमबा? बेबायदि आरो फारस टायेम टायेमाव दावबायनायाव जों बबेजों मा दं मा गैया जों बेखौ मोनथिनो थाखाय गोब्राब जायो नङा होमबा? दा बेबायदि आरो मोनसे जायगायाव जोङो दाव। बाहायहैनोब्ला बै जायगाजों जायगानि माखासे ओ सोरगिदिं बबेथिं मा दं मा गैया जों बेफोरखौ मोजाङै मिथिया दा बेवहाय एसे जोंहा गिनायबो फैदों आरो जोंहा एसे उम मानि जोङो गावखौनो एसे गिनाय गिनाय बेबायदि दिबो मोनदों आरो बेबायदि मोनो ओमफाय दा जोङो थेवबो बेबायदि नागिरनानै जोङो सानजौफुनि जानाय आद्रारखौ जोङो जादोंमोन जोङो माखासे मोनसे माखासे हटेलावहाय जोङो जादोंमोन आरो दा बेहाय जोङो मोनथिनो मोनो जे। ओ जों बै मोनसे जायगायाव थाङोब्ला एसेब्लाबो जोङो मा खालाम मोनो। एसे गिनायबो मोनो नङा होमबा? जोङो बबेथिं मा दं मा गैया जोङो बारा मिथिया नालाय एसेब्लाबो जोंहा गिनाय फै फैयो आरो दा जोङा बेबायदिनो ओ जोंनि हैनांगौ आनजादखौ जोङो हैबाय अखानायैहाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दा। बिनिफ्राय जोङो फैफिननायावबो जोङो मा खालामबाय जोङो ट्रेनजोंनो फैफिननाय जादों आरो दा बेहाय जोङो दावबायनाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि सुबुंफोरबो मानसिफोरबो लोगो मोनो नङा होमबा? गोबां हारिनि सुबुंफोर गोबां ओ बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि सुबुंफोरखौ जोङो लोगो मोनो बेदि आरो दावबायोब्ला जों जायगा दावबायोब्ला मा मोननाय। बै मोनसे जायगानि माखासे बारहावा आबहावा बेखौ मिथिनो मोनो नङा होमबा। बै जायगानि थासारिफोरा माबायदि बै जायगानिओ सोर गिदिं मा मा दं बिसो जोंनि जायगानि जायगाजों बैसोरनि जायगाजों रुजुनायाव जोंनि माबायदि फारागखौ जोङो मोननो हा हायो बेखौ मोनथियो आरो दा बै जायगायावहाय जेनेबा जोङो हमनानैला जोंनि जायगायाव एसे थान्दा बा गुबुन जायगायाव जोङो मोनसे दाउ दावबायनायावहाय एसे गरम बेबायदिबो मोननो हायो नङा होमबा? दा गुवाहाटिया मोनसे ओ नोगोरमा नङा होमबा दा बेहाय बेबायदियावहाय गोबां गारि मथरनि जोङो होंगो दोंगो बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंथ बेहाय एसेखाब माने जोङो बांद्राय गारि मथर होंगो दोंगोखौ जोङो नुनो थाङा नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो दा बेहाय जोङो माखासे जोङो जायगा। दावबायोब्ला बेफोरखौनो मोनथिनो हायो जे जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनोब्ला जोंहा मा नांगोन सिगाङावनो टिकेट दाननानै लाग्रोखानांगोन जोङो बुक खालामनांगोन बेनिफ्राय जोङो जेब्ला सम बायदि थांनांगौ अब्ला जों मा बेवहाय मोजाङैनो जायगाफोरखौ लानानै जोङो जिरायनानै थांनो हायो आरो बेबायदि दा जोङो ट्रेनजोंल नङा। एरप्लेनफोरजों थाङोब्लाबो दावबायोब्लाबो जों टिकेटखौ दाननानै लाग्रोखानांगोन नङा होमबा? बेबायदि जायो आरो दा बेनोसै आंनि नोंथांजों दावबायनाया ट्रेनजों दावबायनानै जोबोद मोजांबो मोनदों ओ सोरगिदिं लामानि माखासे सिनारिफोरबो नुलांनानै नङा होमबा नोंथां। बेबायदि दा नोंथाङाबो दावबायफेरबाय नामा हाबाफोर
औ आङो दावबायनायाथ' आंबो नोंबायायदिनो एगजाम होनो बेबायदिनो थांफेरबाय ओ आङो खेबसे जरहाटावबो थांफेरबाय आरो। तेजपुरावबो थांफेरबाय आरो दा बे जरहाटाव थांनाय समावबो आंहाबो नोंबायदिनो बेबायदिनो गोबां माबा दङ। सल'फोरबायादि आरो सिगाङावनो जरहाटाथ' जोंनि जायगानिफ्राय। बिराद गोजान होनजायोना जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जरहाटसिम थांनांगौआ जोंहा। गोरलै नङा आरो। बिराद गोजान जायो जोंङो खस्थ'बो मोनो गावबा गाव देहाखौ जोंङो। मोजां नङाबा जोंनि देहाया मोजां नङाबा जोंङो बेसिम थांनो हानांगौआ जोंहा गोरलै नङा आरो। जोंङो गुवाहाटि। बिबायदियाव थांनो थाखायनो जोंहा एसे जोंथ' बिसिमखौनो थांनो गोजान मोनो बेबो जोंनि थाखाय बिराद गोजानखा आरो गुवाहाटिनिफ्राय आरोबाव जोङो बेबायदि जोंनि जायगानिफ्राय गुवाहाटिसिमनि आरोबाव दाबल थांबावनांगौ जोंङो जरहा। जों थांनो थाखाय होनबा जों। हाब बिराद गोजान जायो आरो बे लामाया दा बेवहाय जेब्ला आङो नेट एगजामावहाय आङो जरहाटाव गोलैहैदोंमोन होमबा आङो। बिराद गोजान आंना लोगोफोरबो गैलाबायामोन आरो। बेवहाय गोलैफानाय लोगोफ्राबो मालाय गोजानद्रायखाय माखासे गैया होननानै थादों आरो।
औ
बेयावहाय आङो खुनुरुखुम सासे सासेल'नो लोगो मोनदों बेबो आंनि आं। सिनायनाय लोगो नङामोन आंनि लोगोनि लोगोसोमोन आरो बे लोगोजोंनो आंङो। बोरैबा बोरैब बेबायदिनो। फन खालामलायनानै लोगो जानानैहाय थांबाय आरो। बेनिफ्राय जोंखौ दोनलांग्राबो दंमोन जोंनि न'खरनि मानसिफोर। बिसोरबो जोंजों लोगोसे थांफादों ओमफ्राय जोंङो। सिगाङावहाय बिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम जोङो बासजोंहाय थांग्रोनाय जादों आरो‌।
औ।
बासजों थांग्रोनानैहाय जोङो गुवाहाटियावहाय जोङो बेनिफ्राय बास जों थांनानै बेबायदिनो बेलासिनि जोङो बार'था बेबायदिसोनि बासजोंसो थांदों नालाय जोंहा गुवाहाटिसिम मोनहैनोबो। जोंहा गोबां थायम नांगौ ना जों दसे दसे। बबेबा बबेबा जायगायाव लाखिलाङो सिमलाफोर। जायगायावबो जोंहा दसे लाखिलाङो बेबायदिनो एसे एसे लाखिनानै जोंहा एसे। गोबाव जालाङो आरो जोंङो बेबायदिनो। सयथा बेफोरबायदियावहाय ओ जोङो सहैदों आरो गुवाहाटियावहाय दा बेवहाय सहैनानै जोङो ओ दसे बे आइ एस बि टि आवनो जोङो रेस्ट लाबाय रेस्ट लाखांनायनि उनाव जोङो ओंखामबो जाबाय होमबा जोंहा जरहाटनि बासआ ओ ज बे गुवाहाटी निफ्राय जरहाटसिम थांग्रा बासआ जोंहा नाइन थारटि बिदिसोआवसो आरो होबा जोंथ'। बिराद गोबाव नेबावनांगौ थाइम दंना बेवहाय जोंङो ओंखामखौहाय। जानानै लाग्रोखाबाय आरो बेनिफ्राय उनाव दसे। बेबायदिनो बे आइ एस आवनो जोंङो। बेबायदिनो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय दसे जिरायलाय दसे थांलायाय लोगो बायदि खालामनानै जोंङो समखौ बारहोहरबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनो नाइन बिदिनो गु बाजि जाबाहाय जोङो बासाव गाखोबाय बासाव गाखोनानैबो आरोबाव एसे गोबाव लाबावदों आरो बासाहाय खारनो अब्ला बे बास आवथ' रावबो बर' मानसि गैखाया जोंहा बर'फोर थांग्राखौनो नुनो मोना जोङो जरहाट थिं बर'फोर थांग्राखौ जोङो लोगोखौनो मोनाखै आरो सासेबो जोङो साब्रैल'मोन जों साब्रैजों होमबा ओ गोबां जोंहा मुस्लिमफोरबो नुनो मोनदों जोङो मुस्लिमफोर बेबाय दिनो हारसाफोर गोजा आरो गासिबो ओ गुबुन हारिफोरखौ नुनानै आंबो एसे गोसोआवहाय गिनाय फैदों आरो बेबा लामा ससेयाव मा जालांगोन एथ'बां गोजान थांनांगौ बेबायदि गिनाया फैदों आरो ओ मालाय जायगायाव थांनाय ना बेबायदि आरो गुबुन हारि फोरजों थांफाबाथ' एसेबाबो गोसोखौ बोरैबा मोनो आरो बेथ' हरनि समबावसो
औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो थांबाय थांनानै ओ जोंहा इसोरनि अननायावहाय लामायाव जेबो जालाङाखै आरो जालांनायालाय बेनिफ्राय थाङै थाङै थांनानैहाय जोङो ओ बिदिनो से बाजि ना नै बाजिफोर जायो बाहाय नगाव ना बहाबा नगाव ना माबा मोनसे जायगायावहाय लाखिदों आरो बेवहायसो बयबो ओ ओंखाम जानो ओंखारला ओंखारदों ओमफ्राय जोंबो दसे माबाफोर जाग्राफोर बुस्थु जानो ओंखारदों आरो बेनिफ्राय जोङो गाखोफि नानैहाय दसे बेबायदिनो ओ थामजि मिनिट सो लाखिनानैहाय बयबो जाखांजोबनानै जोङो थांफिनदों आरो दावबायहै फिनदों आरो जोङो बेबायदिनो थाङै थाङै जोङो बासावनो उन्दुलांनांगौ जादों ओ जोङो सासे उन्दुनायनि उनावहाय सासेयाव उन्दनांगौ बेबायदि जादों आरो सानैबो ज' उन्दुजोबनोबो हाया जोङो साब्रैबो ज'बो उन्दुजोब नोहाया बेबा जोङो गोजानाव दावबायलांनाय गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ मा खालामगोन जों एखौ मिथियाना उन्दुलांजोबबाबो बेनिखायनो जोङो गिनानै बेबायदि उन्दुनांगौ जादों आरो ओमफ्राय जोङो ओ जरहाटावहाय जोङो ओ द' थामजि बाजि बेफोरबायदियावसो सौहैदों आरो फुंनि जोङो ओ सानसे सिगां गाखोनायानो जोङो अखानायै फुङावसो सौहैफिनलाय लायदों जरहाटावहाय ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय जोङो रुम नागिरनानै थाबाय। रुम नागिरनायावबो जोंहा एसे गोबाव सम लादों जों सिगाङावहाय बुक खालामग्रोखायाखैमोन नालाय रुम खौबो माने बुक खालामग्रोनो थाखाय बेबायदि अनलाइन माबायानो बारा सुबिदा गैयामोन जरहाटावहाय ओ आं सानदोंमोन कि बिराद गिदिर नोगोर जागोन जरहाटा ना ओ बेबायदि नुहैयाखै आरो आं थांनानैहाय आं साननाय बायदि जाहैयाखै जायगाया ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो ओ सासे मोजां बेबायदि मोजां रुम दोनग्रा बेबायदि न'आव भारा होग्रा बेबायदिनावनो मोनहैदों आरो।
औ
बिथाङाहाय जोंखौ जोबोद गाइद खालामदों ओमफ्राय आङो मोजाङै मोजां ओ इगजामखौहाय होनानै फैदों।